औ खुलुमबाय नोंथां।
खुलुमबाय खुलुमबाय खोनादोंना नोंथां।
खोनादों खोनादों नोंथां।
अ नोंथांजों आङो। कल खालामनायनि खारना जाहैबाय आङो दानि जे कमिउनिकेसन थांलाय फैलाय। गारि मटर। बिनि सोमोन्दै आङो सावरायनो सानदों आरो नोंथां।
मा होनो नोंथां हान्था मेलानि सोमोन्दै आरोना।
औ नोंथां औ औ। जे जोंनि हान्था मेलाया जोंनि हान्था मेलाया गोदोनि समाव मामोन आरो दा मा मा जालांखो बेनि सोमोन्दै सावराय। एसे फोरमायनानै होदो नामा नोंथाङा।
आङो मा होनो गिबियावनो नोंथां बेनि बिसय आङो बुंनो थाङोबा आरोना।
औ औ।
जोङो। जों बयबो बेबायदिनो जोङो बे हान्था मेला बा जोंनि थां थांलाय फैलायनि खेथ्रआव जोङो बयबो जों बेखौ मोनबोखादों।
औ औ।
माने आङो गिबियाव बेखौनो बुंनो सानो जोंनि हान्थामेला। होनोबा जोङो गोदोहाय जोंनि आबै आबौमोना। बा जोंनि बे बिसोरनि आरो माने आजौ आजै। जों जायखौ जोंनि माबा जोङो जेनेबा बिदिनो सानो।
औ।
फोरो माने गिबियावहाय जोंहा गोदोहाय बेफोरबायदि जेबो सुबिदा गैयामोन बिसोरो माने उम गारि मथर गैयिलाय माने बिसोरो ओं जे गावसिनियावहाय माने मा होनो मोननाय जे जिनिस थायो जेरै बिदिनो गराय हक बा मैदेर हक बेबायदिजोंनो गिबि हान्था मेला बिसोरो अबेबा खाथि जायगा बा गोजान जायगायाव बिदिखौ खालामनायफोरखौ जोङो मोनबोदों आरोना नोंथां ।
नांगौ नांगौ नोंथां नंगौ
ओमफ्राय ओमफाय मा होनो लासै लाै फैयै फैयै माने जे जे जेब्ला जोंनि सोनाबारि ओं माखासे मुलुगफ्रा ओ माने जोंनि मटर इन्जिनफोरखौहाय बिसोर आबिस्खार खालामजेनदों होनबा माने बेनिफ्रायनो जोङो लासै लासै लासैनो माने जोङो दानि जे जोंनि हान्था मेलानि जोंनि सुबिदाफोर जों बेखौ मोननो थांदों आरो जों बे खेथ्रआव जोङो बुङोबा माने जोङो गिबियाव जों आबै आबौफोरनिखौ जोङो नायोबा जोंनियावहाय जोङो गराइ गारि बा बे बेबायदिनो मै गदेर माबा माबिफोरजों बिदिजों माने मा होन गिबियावहाय बिसोर हान्थिजेनदोंमोन ओमफ्राय हान्थिजेनन्नानैहाय फैयै फैयै लासै लासैनो बे बे हान्था मेला बेबस्थाखौनो बिसोरो मा होनो साखानि रुपाव लाबोनानै माने ओं बे मा होनो गराय गारि
उ
फोरखौ
औ खोनादोंना नोंथां हेल'
खालामनो जों साहानि जों एसे माने उ आवगायनि
औ औ नंगौ नंगौ
साहाफोरखौ जों खालामनानै जों लासै जोङो लास जेखौ जों दायो नुगासिनो ओमफ्राय माने जोंनाव गिबिसिन मा जोङो स्टिम
एसटिम इन्जिन औ दै दै खफ'जों खारनाय नोंथां ना
दै खफ'जों जेखौहाय जों जों हाथा मेलायाव जों बाहायज जेनबाय ओमफाय बिनिफाय लासैनो माने बे हान्था मेलाया माने जोङो मटर गारिफ्राव माने जोङो पेट्रलियाम बायदि बेसादफोरजों जों माने बे हा जोंनि मथर गारिफ्राव बेफोरखौ बाहायनो हानायलाय माने ज जोङो मटर गारिफोरखौ जोङो
बेनि इन्जिनफोरखौ जों आबिस्खार खालामनानै जोङो दानि दा जे सोलिगासिनो बे जुगसिम जों लों जों गासिबो लांनो हादों आरो उम ओमफाय आरो बे बेजों लोगोसे माने दायो दा जोंनि जे जों दायो सलिगासिनो बेवहाय जोङो इले एट्रिकआवबो माने जोङो मटर गारिफोरखौहाय जों माने ओ दायो लाबोनो हानायसिम मोनसे माने जोंनियावहाय अबस्थासिमा फैबाय आरो नोंथां माने ओमफाय जोङो दायो नायनो थाङोबा जों माखासे देसफोराव ओ माने जोंनि बे भारत हादरनि अनगायै माने जोङो हान्थाइ मेला होननानै बुङोबा जों मा होनो गोबां रोखोमनि थायो नालाय बेयाव जोङो जाहाज जेरैहाय दै
औ
फोरावहाय जों मा होनो जाङ ओमफफ्राय ओरैहाय मा होनो अख्रांआव जोङो एल'फेन बिरहोगासिनो नो आरोबा जोङो ट्रेनबो खारहोनो
औ
मिथ्रिकनो हादों
औ
आमफाय जोङो माखासे उम दा दा दानि गोदो गोदान मुगानि बे ट्रेनफ्रा ओ माने ओरैबायदि स्पिडसिम थांनो हादों माने बे ट्रेनफोरजों नायबानो जों एर'प्लेनफोरबायायदि मा स्पिडावबो जों नुनो थांदों माखासे देशफ्राव आर ना जेरैहाय चाइना बा जों जा बिसोरो बे टेक्न'ल'जिखौ ओरैबायाददि डेभलप खालामनो हाबाय माने ओरैबायदि
औ
लांनो हाबाय मान जोङो दायो ट्रेनफोरखौबो माने जों गोमायाव जों लांनो हानानै जों मेला बेबस्थायाव माने जोङो थ माने थाबनिफ्राय थाबसिन जोङो मोनसे जायगायाव मोनहैनो हानायखौ जों नुनो मोनो
नंगौ नंगौ नंगौ
नोंथाङा ओमफफ्राय बेबायदिनो हान्था मेला बेबस्था
अ दा जोङो ट्रेननि खोथायावं फैनोसै आ मोनथांना हेल' हेल' हेल' औ खोनादोंना नोंथां खोनादों ओ आङो ट्रेननि बेलायाव फैसै ट्रेननि बेलायाव फैनोसै आं नोंथां हेल' खोनादोंना नोंथां खोनादों अ माने आवाज ओ थाबथा थाबथा जादों नालाय नोंथां आङो ट्रेननि बेलायाव मोनसे आरो नोंथांना ट्रेनखौ जोङो सिगां जों खारजेननायनि बेलनिफ्राय जे जोङो नोंथां बुंनाय बायदि गोदो सितिम सितिम इनजिन होननानै बुंदों जायखौना गुदुंसो खारोमोन माने जोङो दै गुदुं खौ दैखौ माने इन्जिनाव आरो ना दै मोनसे फुदुंनाय जायोमोन बे दै फुदुंजोंनो माने मोनसे ओ इनारजि ओ मा खालामो आरो ओ मा होनो बिदिखौ ओ जेनेरेट खालामो आरोना इनारजि जेनेरेट खालामोमोन दा जोङो दै गुदुं फुदुंनांगौ जायोब्ला जोंनो खैलानि गोनां सै जायोमोना नंआ होमबा नोंथां दा जोङो दैखौ फुदुंनो थाखाय ओ गुदुं लाखिनबाय थानो थाखाय जोङो खैलाखौ गारसंबाय थानांगौमोन अरथखखौ खालामनांगौ जायोमोन जेसेनो दैया दुंगोन एसेनो इनारजि याव जेनेरेट जागोन आरोना नोंथां ओ दा बे जुगा थांबाय बिनि उनाव साबसिननिफ्राय हामसिन फाहामबाय ओरै फैलायबाय जों आ ओ पेट्रल नङा हबा पेट्रलियाम फैलायबाय दा पेट्रलियाम खौ जोङो सोदांनानै पेट्रल जों जोङो दा ट्रेनखौ खारदोंमोन मोनसे समाव दा मा जाखो पेट्रलियामाबो बेबोथ' जोंना बाहायै बाहायै मोनसे समाव जोबलांगोन ना सार ओ नोंथां बेबोथ' जोबग्रा मोनसे मासो नङा होमबा बेगेेंथायाइ जनजाग्रासो बेबो दा जोङो ओ बेखौ नायनानै मा खालामलायखो पेट्रलियामनि जायगायाव जों दा नै इलेक्ट्रिकनि फैलायबाय नङा होमबा नोंथां दा जोङो ट्रेन साइद सायथिं सायथिं नायोब्लाथ' गासिबो इलेक्ट्रिक सोंजोबबाय नङा होमबा नोंथां दा बे इलेक्ट्रिक जोंनो औ औ दा बे इलेक्ट्रिक जोंनो माने ट्रेनखौ सालाय ओ माबासै आरो ना खार होसै माने आगोलनि स्थिमिं स्टिम इन्जि दै गुदुं फुदुंनानै ओ जेनेरेट कारेन्ट जेनेरेल खालामनाय बे गैला लोगोसेे पेट्रोल पेट्रलजों जों सालायनाय गैला दा नै डाइरेक्ट कारेन्टजों जोङो सालायनायखौ नुनो मोनसै आरो जायनि थाखाय मा जाखो गोदो स्टिम इन्जिनजों खारोब्ला बिराद उखुन्दै गयोमोन नोंथां आरो लोगोसे पेट्रल गाज्रि खालामोन ओम आरो लोगोसे पेट्रलजों सालायब्ला बिराद उखुन्दै गयोमोन जों नुनो मोनोमोन ओम माने उखुन्दै लोर लोर खुनायखौ नुयोमोन दा मा जाखो जोङो इलेकट्रिक जों खारनाय लोगो लोगो नैबे उखुन्दै गुनायखौ जों दा नुनो मोनला नङा होमबा नोंथां
नंगौ नोंथां नंगौ
आबहावायाबो माने फोसाबजाबाय लोगोसे जोंनो माने पेट्रलियाम बाहायनांगौब्ला बा पेट्रलियामखौ बाहायनांगौब्ला जोंहा गोबां खरसा जायोमोन नोंथांना दा जोङो इलेकट्रिक जों इसेबां माने खरसा जाहैया बायदि आं नुयो आरो नोंथां
नंगौ नों नोंथां बे म जोंनि प्रिबियाव माने बे पेट्रलियामखौ लानानैनो मोनसे जोंनि देशजों देश जोंनि माने दावहा नांनाय बा माबा मोनसेखौ जों नुबोगासिनो नाथाय इलेट्रिक आव जोङो खम खरसायावनो जों माने हा नथिनो हानायखौ जोङो बयबो आरो जों जों इलेक्ट्रिक जों मा होनो बनायनाय बा जोंनियाव राननाय बेयो माने जोङो खम खरसायावनो ओम माने जाहैजोबो ओमफ्राय आरो जोंनि जे जोंनि गारि मथर जोंनियावहाय जेनेबा ट्रेनानो हक बा जोंनि गारि मथर बेलेगआनो जों बेफोराव इलेक- ट्रिकजों थांजोबा माने जोंनि माने जोंनि खरसाफ्राबो खमावनो जाहैगोन आरो माने जोङो गोरलैयैनो मोननो हा- नाय माने मोनसे बियो जोंनि बे जों एनारजि आरो माने उम जोंनि जोंनि थासारियाव
दा ओ माने सलार इनारजि सलार इनारजिखौबो माने बिगियानगिरिफ्रा साइन्टिस्टफ्रा माने रिसार्च खालामगासिनो दङ सलार इनारजिजों माखासे मा ओ मा खालामनाय मानो बेफोरखौ खार- होनाय बेफोरबायदिबो माने जों खोनायो माने सलार इनारजिजों सलार इनारजिजों गारि मथरफोरखौ खारहोनो हानाय बेफोरबायदि ओ टेक्नलजिस सिगानफोरा माने खालामगासिनो दं खोनानो मोनो आरो नोंथां
उम दायो जोङो माखासे जेनेबा देसफोरखौ नायोबा जेरै बेहाय जोङो बुंनो हायो चाइना फोरखौ नायोबा जों माने बे जों बिसोरखौ जेयाव मा होनो सलार एनारजि जिबा जों इलेकट्रिक एनारजि जों बे फ्रोवहाय बिसोरखौ बांसिन माने सोनारनाय खौ नुनो हादों आरो माने बिसोरो बा बे बेेश्रा बांसिननिफ्राय बांसिन जोंनिफ्राय दावगासिननोबो हादों आरो माने गोबां माने जेराव जोंनि पेट्रलियाम बा थावाव जों खरसा जों फैसा गारनांगौ जायो बे बेफोरनिफ्राय माने बे माखासे देसफ्रा बिसोरो बासिनो हादों आरो गावनि देस फोरखौ माने गोजौनिफ्राय गोजौ मा माने मा होनो डेभलपमेन्टाव लांसिननो हानायखौ जों नुनो हादों आरो नोंथां माने।
होमबा नोंथां जों गोबां सावरायबाय बिनि सोमोन्दै होमबा दोनथ'लायनोसै नामा नोंथाङा? औ दे-दे बाय नोंथां।